खोनादोंना नोंथां खुलुमबाय। नोंथांजों आङो लाथा एम्फौ फिसिनायनि बागै। सावरायनो होननानै फन। खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय लाथा एमफौ। खौ मा बायदिहाय फिसि फिनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना।
औ। हागोन नोंथां। आङो जाखिनि मिन्थिगौ नोंथां‌। फोरमायनोसै आरो। जोंनि जायैबो लाथा एम्फौ। लानाय नुनो मोननाय जायो आरो गोबाङानो लायो जों थिंजायबो। ओ लाथा इमफौखौ जोङो गिबि गिबि। बेयावनो ओ। आथिखालावथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो बिधान बायना लाबोन बा बिदै मोन। बोयो बायनाय ओरै नुयो आरो ओ नङा हला जोङो न'फोरनिफ्रायबो लाखिखानाय बा गामिफोरनिफ्राय सोरनिफ्रायबा बिनानैबो लाबोयो आरो जा आखसानि फिथोब थायो बेखौ जोङो लाबोनानै माला औ खुन्दुंजों माला सुनाय सुनानै जोङो बेखौ आलायना दोनो आरो। बेयो ओ नांगौ आरो। मा-मास मोनसे दान मोनसेसो नांगौ आरो आरो गोरो-गोलोम बोथोरबा एसे थाबनो खारो आरो सिख्रिया बेनि उनाव आलायना दोन सिख्रि ओंखारो आरो बै सिख्रिखौ जोंङो हि हि मोनसेयाव होनानै बाहोना दोननाय जायो आरो हिखौ जोंङो दान्दाफोराव लामनाय बायदि खालामनानै बेयाव गोजा सि ख्रि ओंखारगोन फिथोबनिफ्राय बेखौ जों बाहोना दोनो आरो बै सि ख्रिया जा बिदै दैयो बियाव बिदै दैयोना बे खौ जोंङो ओ बोखानानै ओ कागज बा पलासटिक फोराव सोनानै दोननो आरो बिदैखौ बे बिदै बो बिदैनिफ्राय फिसा जानो थाख खाय ओ नांगौ सम नांनायालाय नाथाय गोलोम बोथोरफोराव जों एसे थाबनो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बै बदिनिफ्राय जा गोरलै गोरलै एम्फौ फिसा ओंखारगोन बेयाव जोंङो इन्दि बिलाइ दं जे बे खौ गोरलै गोरलैखौ होनाय जायो, आरो बिसोरनो बेबायदियैनो गोरलै समाव जोंङो गोरलै इन्दि बिलाइ होयो आरो होयै होयै बा एसे देद बा जों एसे ओ गोरा गोरा बिलाइखौ होलांङो आरो बेबायदिनो इन्दि बिलाइनि अन‌ बो गोबां जेरै गाम्बारि खारुं आरिखौबो होनाय नुनो मोननाय जायो आरो ओ थेवब्लाबो साबसिनखौ इन्दि निखौनो जायो होनना बुंङो आरो मानसिफोरा बेबायदिनो बेयाव जोंङो औ जोंङो साननैसो सम एसे देर नाया लासेै जोंङो बेखौ ओ माबा मोनसे बा दाला सान्द्रिफोराव एसे हि सि ओरै होनानै जोंङो बेयावनो ओ बिलाइ फोरखौ होयै होयै दोनो आरो बेनि उनाव जेब्ला एसे देरगोन देरनानै जेब्ला ओ माने बेबो लोम जायो होनना बुङो आरो मानसिफोरा लोमजायै- जायै देरलांबाय थायो आरो खेबसे लोमजाबा गुस्लाय- गुस्लाय आखाइ मा ना मा जायो ओमबानिया जोङो बेखौ दान्दा बैसां लुयो, आरो बैसां रखम लुनानै जोंङो ओ बिलाइफोरखौ मुथा -मुथा खालामनानै बैयाव आलायनानै दोनो आरो अब्लानिया बै एम्फौफोरा बिलाइयाव बाखांनानै जायो आरो। बेबायदियैनो ओ औ बेनि उनाव साननैसो थायै- थायै जेब्ला बिलाइ होयै -होयै मोनो आरो। मोननायावबो सिनाय मारै सिनायै मोननायखौबो माने जा मोनगोन अब्लानिया बेयाव सोदोब ओंखारो आरो। जाय लाथाया मोनगोन अब्लानिया बेखौ जोङो औ -औ लोगो ओंखारो आरो बेखौ जोङो बा नुनानैबो एसे सिनायथाव जायो आरो एसे माने गाबा गोमो -गोमो गोजों बेबायदि जायो आरो औ औ थेवब्लाबो बिदि जों सिनाय मोनाब्ला जों हमनानै आखाइजों एसे ओरै दांना होयोब्ला खोमा खाथियाव होमबा ख्र'- ख्र' होननाय मायबा सोदोब ओंखारो आरो अब्लानिया बै रानायखौ जों मोननायखौ बस्था बा माबा मोनसे मना आरियाव जोङो बै माबा फालिनि दङ रानलाय थालि बिलाइ फस्लि जे बुङो बेखौ जोङो औ -औ नंगौ -नंगौ बेफोर गोरानफोरखौ जोङो औ बै बसथायाव सोनानै ओ बिनि उनाव जा -जा मोनगोन बेखौ सोना दोननाय जायो आरो। सोना दोननायनि उनाव नांगौ आरो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव जों बेखौ बोखानाय जायो आरो बेनि ओमफ्राय बोखा फिननानै जों दोनो आरो बेनि उनाव आरो बोखानायनि उनाव साननै बा सानथाम थाबावनानैसो ओ जानो हाथाव जायो आरो। बेबायदिनो एम्फौआ जा खिनानै खि ओंखारो बेफोरबो गोबां ओ माने मैगं आरिनि गराइफोराव होयोब्ला फिथाइफोर थायोबा मैगंफोरा थाबनो देरो होननानै बुङो हासार रखम बाहाय जायो आरो। बेबायदियैनो होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। लानाखौ नाथाय आगोलो गोबां औ नंनौ आगोलो जाबायदि लायो आथिखालाव एसे खम जालांबाय आरो बे फोरबो नाथाय लानायफोरा औ दा नोंथांमोननिथिंगायैबो माबायदि मा लायो।
नंगौ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंनो गिबियाव जोलै नांग्रोगोन नङा होनबा। जोंनाथ' जोलै जोंथ' फियाबाथाय जोलै मोना नालाय। दिनो गुबुननि फिनायखौ जोङो जोलै लानानै फैनांगौ जायो।
औ नंगौ
दिनो जोङो अबावबा बिदैबो लानानै फैनाय जायो अबावबा फिथोब बेफोरखौ लाना जुदि फिथोबबाथाय जोङो बेखौ खुन्दुंआव सुनानै माला बालायनानै आलायना दोननांगौ जायो। आरो जोङो बिदैबाथाय बेखौ हि नङाब्ला अबावबाफोर जोङो बोननानै दोननाय जायो जेब्ला औ नंगौ जेब्ला बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारगोन अब्ला जोङो बे फिसाखौ सान्द्रि बा दाला बेफोरबादियाव जि ब'नानै दोननानै बेवहाय इन्दि बिलाइ जोंनि एम्फौआव फिनो थाखायथ' गाहायै जोंनो इन दि बिलाइखौनो नांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
आरो इन्दि जेब्ला बेयो देरबोगोन बे आदारखौ जानानै अब्ला जोङो इन्दि बिलाइनि सोलाय जोङो हारें बिलाइ बेफोरखौबो होयो। आरो थासुमलिनि औ गाम्बारि बिलाइ आरो थासुमलिनि बिलाइ जों बे फोरखौबो होनानै फिसिनाय जायो। बेनि उनावहाय नोंथां थाङा जेरैहाय बुंदोंमोन बेनि बे गोमोन मोन गोमोन फैनाय बेखौ जों माबायदिहाय मिथिगोन? जेरैहाय नोंथाङा बुंदों आखाइजों हमनानै नायोब्ला खोमायाव एसे सोदोब खोनायो जोङो स्रब स्रब होननाय। अब्ला जों बेखौ जोङो बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय थियारि जाबाय होननानै मिथियो आरो जों बेखौ आलादायै गुबुन थालिर बिलाइनि गोरान अ अब्ला औवा बिलाइ बा थाइजौ बिलाइ बेफोरबायदियाव दोननाय जायो आरो गोमोन फैनोसै समाव जोङो मुदुफुल दंफांनि बिलाइखौबो होनाय नुनो मोनो नंगौना नोंथां
बायदि होनाय जोंनिथिंजाय मुद
जोंनि ओनसोलावहाय मुदुफुल बिलाइ बेखौबो होयो आरो जेनबा जोङो बेखौ जेब्ला बियो देरगोन अब्ला जोङो ओम दान्दा खानानै बैसां बेफोरबादिनो आलायनानै आलायखांनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बियो थोबखांनानै फिथोबनि महर मोनगोन
औ नंगौ
अब्ला जों बेखौ सिरनानै दिहुननाय जायो सिंनि
औ नंगौ नंगौ
आरो बेनि उनावहाय जोङो बेयो जाजानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फिथोबखौबो जोङो खुन्दुं लुनो हायो जेरैहाय इन्दि खुन्दुं नंगौ इन्दि खुन्दुं लुनो हायो बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुं लुनानै खुन्दुंखौबो होनो हायो बा जोङो जि जोम दानानैबो लानो हायो बा फाननो हायो बेबादिनो बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथा फिसिनानैबो फालांगि बेफोरबायदि मावनानै रां आरजिनो हायो दानि दिनावथ' जोङो इन्दि इन्दि सि बा इन्दि खुन्दुं जोंथ' नुुनोनो थांदिया माबायदिहाय बि खुन्दुंखौ लुयो नङा होमबा जोङो खोनानो मोनदों इन्दि इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय जों गिबियाव फिथोबखो खारदैजों रुग्रोनानै लानांगोन। आरो बेनि उनावहाय बेखौ साफायै सुनानै जोंङो
औ।
गयनि दु-दुनाखं बा नंगौ बा प्लास्टिक बेफोराव जोङो बो थुमना दोननाय जायो। बेखौ फेसेयावनो थाखाय आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ साफ फा सुनानै दैयाव फोराननाय जायो। दैदो दैजों सुनानै बेखौ फोराननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै थाव ख्रियावहाय लुनाय जायो आरो फिदिं फिदिं अबे नंगौ। औ औ नंगौ।
आथिखालावथ' जा लाथा एम्फौ दं बेफोरनि बेसेनाबो गोबां बांलांनायखौ जों नुनो मोननाय जायोना? आथिखालाव मानोना मा मानसिफोरा आगोलनि रखम लालियाना बेनिखायनो गोबां माबा बेसेन बारिदों आरो। जोबोर गोथाव।
जोङो बेखौ अनला ओंख्रि जायो। आरो थास' बिथ्रि बेफोरावबो जों होसनना जायो जोबोद गोथाव जायो जानो बेखौ
आरो जों रुनानै जिरख'नानै ओ सिंग्रि मेखि दं जे बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों गोथाव जायो आरो नंगौ।
नाथाय दानि दिनावथ' एम्फौ लाथाखौनो फिसिनो थांलिया गोबां खम नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय नंगौ
दे
बेबादिनो बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनानैबो
औ न'खरखौनो न'खर औ नंगौ
नंगौ बेबादिनो सि जोमबो दानानै लानो हाबाय बा फाननोबो हाबाय जोङो बेबादिनो एम्फौ फिसिनायनि जोहैनो जों फालांगिबो मावनानै
फालांगि नंगौ-नंगौ नोंथां
नंगौ बेबादिनो नोंथांनिफ्राय एम्फौ लाथानि बागै मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय नंगौ गोजोन्थों